खुलुमबाय नोंथां औ ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनायनि जाहोनाव माबाफोर खोथा सावरायनो गोनां दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आङो माखासे दाथ' आबाद गायनाय फुनायनि सम नालाय नोंथाङा माइ गायनायजों लोगोसे माबाफोर आबाद मावो नामा नोंथांनि रोंगौथिखौ सोलोंना लानो सानदोंमोन नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां? औ नोंथां आंथ' न'खराव नै गयनि आबादबो मावनाय जायो आरोना नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा गयनि आबाद मावनायखौ बोरै माव खिन्थानो हागोन नामा? अ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो
औ जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंदो जोङो गय आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो मोजां हाखौ बासिना लाग्रोनांगोन बा जोंनो एसे बालासिया रोखोमनि हा खौ जोंनो नांगौ आरोना नोंथां जेरावहाय गय आबादा मोजांसिन जायो आरो एसे सिदोब हाखौबो जोंनो नांगौ बांद्राय सिदोब बा गिसिद्राय नङा आरोना सिदोब हा नांगौ जोंनो बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो बे हाखौ मोजां खालामनो थाखाय फारदै लाखि नाथाय जोङो गिबियावनो थालिर गायग्रोना लानांगौ बा गय बिफां गायनायनि सिगाङावनो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो गय फुलिखौ जोंहा न'आव जा-जावैनो हायोबा नोंथाङा गुबुन जायगानिफ्राय बायना लाबोनो हायो जेरैहाय जोंहा माखासे नार्सारिफोर थायो बेफोर नोंथाङा बायनानै लाबोनो हागोन बा नोंथाङा आथिखालावथ' जोंहा बायदि रोखोमनि गय बिफां बा फुलिफोरखौ मोनो बेफोरखौ नोंथाङा बायनानै गायनो हागोन आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा न'आव जुदि जावायो हायोब्ला गिबियावनो गय फिथाइखौ मोजां गुनि नायना लानानै न'आवनो एसे हाखौ जावग्लिना लानानै नोंथाङा गयखौ जावायनानै दोननो हायो जेब्ला गया एसे गोजौ जाबोयो अब्लाथाय जोङो बेखौ मा खालामनांगौ फिन खेबसे गुबुन जायगासिम एसे बोस्लायनो नांगौ आरो ना नोंथां बेबायदि बोस्लायखांनायनि उनावहाय मा जायो। जेब्ला गया ओ बा फिट बा ब्रै फिट जायो। अब्ला जों बे गयखौ गायनो हानाय जासिगोन आरोना नोंथां जोङो अब्लाथाय बै थालिर ज गायना दोनखानाय जायगा बे जायगायाव जोङो थिखानाय हायाव लांनानै बे गयखौ गायहैनाय जायो आरो जोङो गयखौ द' आरो स्नि फिट जान्थायाव गायनो नांगौ आरो ना गयखौहाय। जुदि नोंथाङा गय सिं आबादनि सिङावहाय गुबुन माबा मोनसे आबाद मावनो सानबावदोंबा नोंथाङा जि फिट गोजानावबो नोंथाङा बे गयखौ गायनो हायो बा जि फिट नङाबाबो ओ ओरैनो दाइन गु बे फिट जान्थायाव नोंथाङा गय गायनो हायो आरोना नोंथाङा थिग बेबायदिनो गयखौ गायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा फार्स्ट गिबि समाव जोंनो गययाव एसेबां बे बिदुं नाङा आरोना इ उनावहाय जोंनो मा मा खालामनांगोन जेब्ला गया एसे जौखांबोनो हमो अब्ला जोङो मा खालामनो नांगौ ओ बे द थालेर बिफांफोरखौ दानफायनानै होनो नांगौ आरोोना नोंथां। आरो बे थालिर बिफांफोरानो उनावहाय सेवनानै हासार जायो। जोंहा गयखौ गायनायाव मा रोखोमै गायो होनोब्ला जोंहा एसे हाखरखौ खुरुनानै लानानै गयखौ गायनो नांगौ आरो गयखौ जावखुना लाबोनायाव जोङो बे गयनि रोदाजों लोगोसे जों हा लाफानो नांगौ आरोना नोंथां। बिदि गय गायखांनायनि उनावहाय जोंनो गययावहाय जे गयनि आबाद फोथाराव दिन दै थायो बे दैखौ जोङो दानग्लायनानै हरनो नांगौ आरोना नोंथां। मानि गय आबादाव जोंहा जेरै माइफोरबायदियाव दै नांगौ बेबायदि दै नोंनो गोनांथि जायाबा थैनाङा आरो। बेनि थाखायनो नोंथाङा दैखौ जावग्लायनानै हरनो नांगौ ओ दैखौ जावग्लायनानै हरबाय था नानगौ आरो बिदिनो जोंहा मा मोनसे समावहाय गोरान सम फैयो बा जों गोजां बोथोर समावहाय जोंहा दैनि बिबाङा जोबोर खम बे समाव हायोबा नोंथाङा गय बागानाव एसे ए दै सोयोब्ला मोजां जायो जाहाथे हाया एसे रुैदोब आरो सिदोब जानानै थायो आरो जों याव जौ होनोनायाव बा देरनायाव मदद मोनो बेनि थाखाय आरोना नोंथां। जोंहा गययाव आबाद मावनायाव गोबां बिबांनि बेराम जायो जायखिाया रद बेराम होनाय दं मोनसे आरो मोनसे बेराम जे बेनि बिलाइफोरा सा सामा नांनाय आरो बेजों मोनसे बेनि मोदोम बाहागोआ बुगानाय बेफोरबायदि बेराम जायो। बेफोरबायदि बेरामखौ फाहामनो थाखायनो नोंथाङा ओ गोबां रोखोमनि ओ जे रासायनारि मुलिफोरखौ नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै बे मुलिखौ गय आबाद बा जि बेराम जादों बेहाय होयोब्ला नोंथांहा बे गयखौ बासायनो हागोन आरो ना नोंथां आरो बेबायदिनो नोंथाङा गय आबादखौ मावनानै सनि द बा आरो स्नि बा बे द' आरो स्नि बेनि गेजेरावनो नोंथाङा गयनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ मोनहैनो हागोन आरो बे गय फिथाइखौ नोंथाङा हाथाय बाजाराव फानहनो हागोन आरो नङाबा नों नोंथांङा गुबुन जे जोंहा फायखारिफोर थायो फारि फारिफोरनोबो नोंथाङा फानहरनो हागोन आरो बेखौ नोंथाङा गयनि फथखौ हा फाननानै फाननो हागोन नङाबा नों गयखौ बिफाङावनो बा बिलाइ ओ बिबार समावनो नोंथाङा फाननो हागोन आरो। बेबायदिनो जोंहा आथिखालावथ' गयनि बेसेना से केजियाव द'जि स्निजि रां थाङो अब्ला जोंहा जौसे केजियाव बेसे जागोन। स्नि- स्नि रोजा बेफोरबायदि दाम थाङो आरोना नोंथां। जोंहा बेबायदिनो गय जेनेबा ओम गय आबाद मावनानैनो गोबां सुबुङा जिउ खुंबोगासिनो बा न'खर दाबोगासिनो। आरो नोंथां जेनेबा जोंहा गय आबादखौ बा बिगा बा जि बिगा गाहाम मावनो हायोबा नोंथाङा बे गयनि आबादजोंनो गुबुन आबाद मावाबालानो नोंहा न'खर दालांनो हागोन होननानै आं सानो आरो। जाय गयनि आबादा जोंनि सा -सानजा भारताव जोबोद गोख्रैयैनो जौगाबोनाय मोनसे आबाद होनना जों बुंनो हायो। जाय गयनि बे फिथाइजों जों मा खालामनाय जायो गयनि फिथाइजोंहाय जोङो गाबबो दिहुननाय जायो। बेजों लोगोसे गयनि जे फिथाइजों माखासे जाग्रा मुवा -फोर जेरैहाय जोङो गुदखा बायदिसिना बाहायो। बेफोरबायदिखौ जोङो जानाय जायो आरो लोगोसे ओंखाम जाखांनाय उनावनो जोंहा गोबां बर' सुबुंफोर, बर' सुबुंफोरल' नङा गोबां जोंनि बुहुमावनो थानाय सुबुंफोरानो ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय गयखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बे गयखौ फाथै आरो सुनि लोगोसे लगायदेरनानै जानाय जायो। बेबायदिनो जोंहा गय आबाद मावनानैहाय माखासे माबाखौ जे न'खर सुंथानायखौ जोङो लांफाबाय थानो हायो। गय आबादखौ नोंथाङा ओ गुवार आबाद मावोब्ला नोंथाङा हारसिङैनो सामलायनो हाया जायो अब्लाथाय नोंथाङा मा खालामनो नांगौ। बे हाजिरा बायदिसिना लानानै गय आबादखौ नायबाय थानांगौ आरो बा नायगिदिंनांगौ आरो नोंथां थिग बेबायदिनो गय आबाद मावनाय जोंहा गय सिङाव गोबां रोखोमनि ओ हाग्रा- बंग्रा जायो बेफोरखौ दानस्रांनानै होबाय थानो नांगौ आरो ना नोंथां। बा बारिखौ जोङो स्रां-स्रां खालामनांगौ लोगोसे आरो मा जोंहा गय आबादनि सिगाङावनो बायदि रोखोमनि आबादखौ नोंथाङा मावनो हायो साहा आबाद बिदिनो माखासे हालदै बा ओम हाइजें आरो फिसा फिसा रोखोमनि आनारस आबाद बेफोरखौ नोंथाङा मावनो हायो आरोना नोंथां थिग बेनोसै नोंथां आं जों जे गय आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बेखिनियानोसैमोन। नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो माबाफोर आबाद मावो नामा?
ओ आ थालिरनि आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो दं आरो नोंथां।
बे थालिर आबाद मावनायनि जे आदब खायदाखौ एसे फोरमायथिना होदो आंनोबो।
गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोननाय जाासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां। नोंथाङा आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय। गय आबादखौ खालामनानै बोरै जिउ खुंनो हायो आरो रां खामायनो हायो। बिदिब्ला नोंथाङाबो खोनासंलांदो आंनि रोंगौथिखौ। गिबियावनो नोंथांनो एबा नोंथाङा। आ थालिरनि आबाद मावनोब्ला नोंथांनो गोबां बिबांनि हा नांगोन आरो। बे नोंथांनि सायावसै नोंथाङा बेखौ फालांगि खालामगोन ना ओरैनो न'आवनो एसे -एनै फालांगि खालामनानै नोंथाङा ओ साइद इनकाम एबा साइडनिफ्राय माने रां खामायगोन बेनो गासिबो नोंथांनि सायाव आरो नोंथां। नाथाय गायनाय आदबाथ' एखेयानो जायो आरो। बिदिब्ला नोंथाङा गय गायनोब्ला गिबियावनो हाखौ एवनानै लाग्रोदो एबा हालैवनानै लाग्रोदो। हालेवखांनायनि उनाव नोंथांङा फिन खनसेबाव हालेवदो बेनि उनावहाय नोंथाङा। मै होनांगोन आरो जाहाथे हाग्रा बंग्राफ्रा साफा जानानै थाङो। ओ मै होखांनायनि उनाव नोंथाङा। ओ सोरगिदिं जाय जायगायाव नोंथाङा आबाद मावगोन बेवहाय गोबोरखिखौ सारला सारला होनांगोन। बा सारला सारला होखांनायनि उनाव फिन खनसेबाव आरोबाव जोंहा ओ मै होनानै गोबोरखिखौ जेरावबो जोंहा गोसारला होनांगोन आरो। ओ बेनो जाहैबाय ओ हाखौ हासार गोनां खालामनो थाखाय आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव नोंथांनो ओ मा नांगोन फुलि नांगोन आरो ओ बे मा होनो थालिरनि फुलि बेखौ नोंथाङा ओ मा होनो ओ फांसेयाव जिबा रां एबा नैजि रांनि था थाखाय बायनांगोन आरो जुदि नोंथांनाव फुलि गैया ओ बेबायदिनो नोंथाङा नार्सारिनिफ्राय लानानै फैनांगोन आरो बेफोर फुलिफोरखौ। बिनि उनावहाय नोंथाङा फुलि लाबोखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ सिदा लामा बोनानै लानांगोन आरो दिरुंजों नोंथाङा सिदा बोयोब्ला ओरैबो मा होनो मोजां नुयो आबादखौबो समायना नुयो आरो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायावबो आरो बि फिथाइखौ खानायावबो सुबिदा जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा एसे गोजान गोजान गायनांगोन आरो जानथाया गोजान गोजान जायोब्ला
बेबायदिनो नोंथाङा ए गोजान गोजान गायदो गोजान गोजान गायखांनायनि उनाव मा जायो नोंथां ओ मा होनो बेखौ ओ गोजान गोजान गायखांनायनि उनाव ओ नोंथाङा बेनि साखाथि फाखाथियाव हाग्रा रजायोब्ला बेखौ मा होनो दानस्रंनानै होबाय थानां
औ नोंथां।
जेब्ला फिसा जायो अब्ला बे समाव नोंथाङा दै नि बेबस्था खालामना होनांगोन आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंहा जोंनि बोथोर हिसाबै माब्लाबा माब्लाबा जोंहा दै मोना जायो अखा हाया जायो आरो नोंथां बै अखा हायै समाव जोंहा मा खालामनांगौ होनोब्ला जोंहा दै जगायनानै होनांगौ आरो नोंथां दै जगायना होयोब्ला जोंहा मोजां जायो। ओ मा होनो जोंहा बिफां लाइफाङा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोयो आरो नोंथां। ओ नोंथांनि सिगाङाव आं खिन्थानो बावदों जोंहा थालिरखौ गोबां रोखोमनि गायनो हायो बेबायदिनो आथिया मनुवा स्निसाम फा थालिर दाउखा बायदि रोखोमनि थालिर गायनो हायो आरो नोंथां। ओ नोंथांनि सायाव बेफोर नोंथाङा माबोरै खालामनानै मा गायो। ओ बिनि उनाव जों जोंहा मा थालिरखौ थालिर बिलाइखौ मा जायो एम्फौ जायो आरो नोंथां बे एम्फौनिफ्राय मोगा मोगिनिफ्राय एबा जेंनानिफ्राय नोंथाङा रैखा मोननो थाखाय गेजेर गेजेर मा होबाय थानांगोन एम फौ जानो हायि मुलि बिलाइखौ एम्फौ जानो हायि मुलि सारनानै होनांगोन आरो नोंथां बिलाइआव। बेनि उनावहाय आरोबाव आ फिथाइखौ गिदिर मोननो थाखाय एबा मोजां देरनो थाखाय बिफाङाव मा भिटामिननि मुलिबो सारनानै होनांगौनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा आरोबाव जों मोनसे गोसोखौ गोसोआव लानांगोन जे नोंथाङा आ मा होनो फिसा समाव मा जोबोद मा होनांगौ बेखौ आदर लानांगौ जायो आरो ओ बेबायदिनो बोरमाफ्रा हाबनानै जाफोयो नालाय बिलाइफोरखौ। बेनि थाखायनो बोरमा हाबि मोसौ हाबि बेनि थाखायनो जेवरा दुमनानै होनांगौ आरो गोजौ। जाहाथे बोरमाफ्रा हाबफैया बेबायदिनो नोंथाङा ओ थालिरखौ एबा थालिर बिफाङा मद'द' गिदिर जाबोयो आरो। बेबायदिनो द' एबा गु दाइन समाव गिदिर मोजां मदद' जाबोयो आरो नोंथां। ओजेब्ला मद'द' जायो अब्लानिफ्रायनो फिथाइ थायनाया जागायजेनो आरो। जेब्ला फिथाइ थाइजेनो अब्लानिफ्रायनो नोंथाङा रां खामायनो हायो। गिबियावनो नोंथाङा माबोरै खामायनो हागोन होनबा नोंथाङा थालिरनि मैखुन फाननानै रां खामायजेननो हायो आरो नोंथां। आ आजिखालि बाजाराव बे थालिर मैखुननि बेसेना गोबां जाबाय ‌। मानो होनोब्ला थालिर मैखुनखौ जायोब्ला जोंहा देहायाव आइरन मोनो होननानै डक्टर फोरा बुङो आरो नोंथां बेनि थाखायनो बेमारिनि मानसिफ्रा बै थालिर मैखुनखौ जानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा थालिर फिथाइ मोनगोन थालिर फिथाइ मोनखांनायनि उनाव ओ बेनि गाजा बेरो आरो नोंथां थालिरनि गाजा बै गाजाखौबो नोंथाङा फाननानै रां खामायनो हागोन आरो नोंथां आरोबाव जोंहा दंबावो थालिर